औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां आं नोंथांजों ओ बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना नोंथाङा?
हागोन नोंथां।
औ। औ जों होनबा सावरायदिनि जोङो आबाद होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा मोननैबो थोराव जों बांसिन आबादखौ मावो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय। दै-दैज्लां बोथोरनि आबाद आरो मेसें बोथोरनि आबाद थिग बिदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो बर'फ्रा गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जों माइ आबादखौ जोङो मावो। आरो माइ आबादा जोंनि बर'निनो बयनिख्रुइबो आंगो। आरो जों बर'फ्रा ओंखाम जानानैनो जोङो राय्जो जायो जेनबा जिउ खुङो। थिग बिदिनो जों माइखौ बर'फ्रा दैज्लां बोथोराव बांसिनै मावनाय जायो आरो। जोंनि ओनसोलाव हाय दाइनजि बा स्निजि जौखोन्दोआनो आबादारि जोब। ओ गुबुन बाखिफोरा जेरै सरखारि साख्रि मावो गुबुना बिदिनो कन्ट्रेक्टारखोसो गुबुना सोरबा बिजनेसमेन माने बिदिनो फालांगियारि खालामो। थिग बिदिनो माने आबादारिया जोंनि ओनसोलाव हाय बांसिन दङ आरो नोंथां। बेखायनो जोङो बर'फो फोरा माइ आबादखौ जों मावो आरो माइखौ बोरैहाय गायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो मोजां बिदांखौ सोमनानै लाग्रोनांगोन। बेनिफ्राय साननै सानथाम सोमनायनि उनाव बेखौ जोङो बोरियाव बोखांनानै दोनो अब्ला जेब्ला गाजा खिलियो अब्ला बेखौ जोङो फिन आरो जोङो खोथिया हिसाबै जों फोनाय जायो आरो नोंथां। बिनिफ्राय बेखौ जोङो स्निजि ओ बिनिफ्राय बेखौ जों थामजि बा नैजिबा दिननि उनाव जों फिन फुफिनानै जों बेखौ बेखौ माइ आबाद हिसाबै जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां। आरो लोगोसे जोङो बेखौ जोङो थाम दाननि उनाव जों बेखौ जोङो माइखौ मोननानै जों फसल हिसाबै जों मोननाय जायो आरो। बिदिनो जों गोबां माइ खौ गायो नोंथां जोंनि ओनसोलाव हाय जेरै बाहादुर रनजित माइब्रा जोसा बिदिनो जों गोसोम माइ जायखौ ब्लेक राइस होननानै बुङो। थिग बिदिनो जोङो कुथुर पकुथुर माने गोबां आथिखालावथ' गोबां नामनि माइ दङ जायखौ जोङो। ओ बुंख'जोबनो हाया आरो जोङो गोबां जों बिदिबो गायजोबनोबो हाया थानाय मानि जों हायोस दायो जोङो रनजित बाहादुरखौ जोंनि सोलाव हाय बांसिन गायो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जे जोङो माइब्रा आरो जोसाखौ जोंङो गायो मानोना बर'फ्रा फोरबोआव फिथा जानो मोजां मोनो आरो जों बर'फ्रा सम सम बिदिनो फिथा जानो मोजां मोनो बेखाय जोङो माइब्रा जोसाखौ एसे एसे गायथारो आरो जोंनि बे ओनसोलाव हाय अब्ला नोंथांमोननि साइदाव हाय ओ मा आबादखौ जेनेबा बांसिन मावो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
बिदिब्ला आं फोरमायनोसै नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो माइखौनो गुबहैयै गोनांसिन होननानै बाहायो। जेरै दैज्लां बोथोराव माइ आरो मेसें बोथोराव मैगंनि आबाद मावनाय जायो। दैलाङाव हाय जोङो माइ गायो। बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो रनजित फुल बाख्रि
औ
आरो माइब्रा जोसा बेफोरबायदि माइखौ बांसिनै बाहायो आरो।
औ
बिनिफ्राय मेसें बोथोरावहाय बिदिनो कफि आलु आलु मैगंखौनो बांसिन बाहायो आरो आबाद खालामो आरो बे जोगोनार बायदि बायदि मैगंखौ एफा एफा
गायनानै आलुखौ बांसिनै बाहायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय माइजों लोगोसे।
औ
दा जोङो गुबैयै दैज्लां बोथोराव माइ गायनानै गावनि जानाय आदारनि थाखाय बु बुथुमनानै लाग्रोनांगौ जायो।
औ
माइयानो जोंनि गोनांसिन आबाद बा गुबैसिन नांगौखिनि गुबैसिन आबाद होननानै बुङोब्ला माइखौनो होननांगोन। जेन'बा जोंहा बोसोरसेनि थाखाय माइखौनो गावनि जानायनि थाखाय दिहुननानै लानांगौ जायो नोंथां।
औ नंगौ।
दा बिनिखायनो जोंनि ओनसोलावबो माइखौनो गोबांसिन बाहायो जेन'बा खायफाया बिजनेस खायफाया साख्रि बिदिनो मावनानै जों आबादारियानो बांसिन दङ होननानै बुंजायो जोंनि ओनसोलाव। हाय
औ
दा बेनिखायनो माइ आबादखौनो जोंनि ओनसोलावबो गोबाङैनो बाहायो आरो बांसिनैनो बाहायो आरो।
नोंगौ। ओ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि बर' ओनसोलावथ' बर' हालामाव जोङो आबादखौ खौनो जोङो गाहाय हिसाबै मावो नङा होमबा। आरो आं मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला एसे फोरमायनानै होनो नोंथां। जोङो मेसें बोथोराव जोङो खोब गोबां माइ गायसेयाब्लाबो इसे बिबांनि मानसिफ्रा माइ गायो जाय हायाव जोङो दै मोजां मोनो आरो जाय जाय जो दैेबोेल थायो बे जायगायाव जोङो माइ आबादखौ जै एसे एनै मानसिखौ गायनायखौ नुयो आरो जों बांसिनै जोंनि मेसें बोथोराव जोंनि ओनसोलावहाय बेसर फैयो लोगोसे सबाय फैयो थिग बिदिनो जोङो तरमुसखौ गायो जायखौ जोङो खेर मुजा होननानै बुङो। आरो थिग बिदिनो जोङो माखाइफोरखौ जोंनि ओनसोलावहाय गायो आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो आलु बिदिनो जोङो लाफा लाइ बेफोरखौ जों बर'फ्रा गायो मानोना बर'फ्रा मैद्रु लाफा ओंख्रि जोङो ओ रुनानै जायो आरो जोङो बेफोर ओंख्रिखौ जोङो अनलाबो जायो। लाइनि अनला बिदिनो मुला बिलाइनि अनला। बे जानो जों बर'फ्रा मोजां मोनो। ओ थिग बिदिनो जों बर'फ्रा आरो जोङो आलु पटल भिन्दि भिन्दिफोरखौबो जोङो खायफा खायफा जायगायाव गायनो हायो आरो जोङो बेफोरखौ जों लोगोसे जोङो ओ आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो ओ कबि बान्दा कबि कबियाथ' गोबां जतनि दोङो बान्दा कफि फुल कबि अल कफि बेफोर रोखम आबादखौबो जोङो एसे एसे गाव न'खराव जानो आन्थाबो गायो आरो नोंथां खोब माने बि बिदि जोंनि ओनसोलावहाय गोबां माने आबादारिफोर रखम दंसोयो बिदि नङा मानोना जोंनि बर'फ्रा गोबां माने नांगौखौल' गायो माने फालांगि लेभेलनिसिम जोङो सहैया आरो मानोना जोङो गोबां हाया बिगा बिगा थायो नाथाय मेसें बोथोराव जोंनि हाया गोलैनासो थायो। बेखायनो जोंनि आबादारि फोरा गोबां रां आरजिनो हायाखै होननानै आं सानो आरो मानोना आबादारि फोरा आबादारिखौल' नोजोर आबाद मावनायखौल' नोजोर होनांगौ। नाथाय जोंनि आबादारिफोरा सय माहा खामानि मावो सय माहा उन्दुनानै जायो। बिदि टाइपनिसो जोंनि आबादारिफोरा। बेखायनो जों दिनै आबाद मावनानै रावबो बर'फोरा दिनै मोजां बारा साक्सेस जानो हायाखै हायोदबा बाजि बा जौखोन्दो बा जि जौखोन्दोआल' आबादजों जोङो साक्सेस जानो हादों आरो जौगानो हादों बाखिफोरा ओरैनो जोङो जानो नांगोन जोंनो लोंनो नांगोन बिदि हिसाबावसो जोङो आबादखौ मावो आरो खायसे अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय नोंथां मेसें बोथोराव मा आबाद खौ बांसिन मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
जोंनि ओनसोलावहाय मेसें बोथोरावहाय दालि। दालि आलु बिदिनो बेसर सिबिं बिदिखौबो आबाद खालामो आरो ओ मानि दैज्लां बोथोरावहाय गायनायखिनिखौ गायनानै मारु बाहागोखौहाय बेबायदि फोनानै आबाद दिहुननाय जायो बेसरनिफ्राय थाव दिहुननानै लानाय जायो आरो सिबिं सिबिंखौहाय बिदिनो ओम बुरजाबो हाया आरोखि ओ जेनेबा इसे नो जेन'बा सेरसे सननै बेबायदि जेनेबा एगमन बेफोरबायदि दिहुननानै फाननाय जायो आरो बाजारावहाय।
नोंगौ।
दा सिबिंनि बाहागोआवथ' अखा हायोब्ला सिबिङा बांसिनानो गाज्रि रोखोमै गाज्रि रोखोम जायो आरो सान्दुं दुंनाय बेलायावसो सिबिं आबादा मोजां जायो दा बिदिखायनो सिबिंखौ बांद्राय नो हाया हाया जायो जोंनि बोथोरा जोंनि ओनसोलावहाय। दा बांसिन दिहुनाय होमबा जोंनि ओनसोलाव दालिखौनो बांसिन दिहुनो मेसें बोथोरावहाय।
औ
दा- दालिनि बेलायाव गोबां मानसिफोरा दालि फोनानै दालिखौ बाजाराव फाननो हायो। आरो बेसरखौबो खायफाया फानबाय बा खायफाया थाव सोदांनानै ओंख्रि जाबाय बेफोरबायदि खालामो आरो जोंनि ओनसो लावहाय आरो बे आलुफोरखौ गोबां रोखोमनि गायनानै आलु देसि बा उम आलु दिसि आरो बे गोजा आलु, गुफुर फखा बेफोर बायदि गोबां गायनानै गोबां गामि ओनसोलनि बाजारावनो बाजार फिसा फिसा खालामनानै बेयावनो फाननानै जिउ खुंनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय।
औ नंगौ जोंनि ओनसोलावबोहाय जोङो गोबां आबादखौ जोङो जानो थाखाय मावो नङा होमबा जोंनि ओनसोलावहाय ओ गोबां हाया माने जोंनि बे ओनसोलाव गोबां आबादानो जायो आरो मानोना गोरानबो आरो नों गिसिनिबो आबाद जों मावनो हायो मोन्नैबो आबादखौ जों मावनो हायो। ओ जों बर'फ्रा ओ बिदिनो जोङो गाव जानो थाखाय जों गोबां नोंथाङाबो मख'लांखाबाय गोबां आबादखौ जों बर'खौ जानो थाखायसो मावो बिदिनो जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां रां आरजिनो हानाय बे हिसाबाव जोङो आबादखौनो मावनाय जाया एसे एसे गावनि न'आव आन्था जानो अब्ला जोङो जायफोरा गोबां हा दङ बिथांमोना जुदि बुरजा मा आबादफोरखौ गायनानै जुदि फानोब्ला जोंहा गोबां रां मुलाम ओबो- मोनो नङा होमबा नोंथां? जों बेफोरखौबो खालामनांगोन आरो दिनै जोङो जौगाहोनोब्ला जोंनि आबाद बिथिंखौ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन। जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
गोजोनथों नोंथां बिदिब्ला।
गोजोन्नाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै।
दे